आं दा।
मा खालामदों।
आङो नै खामानियावसो दङ।
मा खामानि।
आरो मा खामानिबाव। आरो मा खामानिबाव आं मावग्रा।
मा मा मावो।
आङो थांलाय फैलाय सैमाफोर समावहाय सैमाफोर होनांगौ जायो समावहाय सिखावबो हमनांगौ जायो होसोनांगौ जायो।
दालाय जि जिरायगासिनो दा।
दा जिरायाखै गस संनानै दङ।
ए।
औ नोंहालाय।
हा ओरैनो दं।
बापरे जाखांबाय।
जाखाङाखै दास संखांनानै ओरैनो दङ।
ओ मा ओंख्रि।
माबासो ओ खांदिखला आलु खायला
खांख्रिखला आलु खायला।
खननै-खननै होननो मोना होननाया मा जायो।
आंहा बुंहरफिनदोंना मानो मोना जानांगौ। नों खिथाबाय आंहा बुंहरबाय बाला। जायखिजाया बे के सोदोबानो जाखायोना।
सासे लोगोजों रायलाइ हरखांबाय आङो।
मा मा रायलायखो? अबेनिबा, अबे अबेनि रायलाय बेरायनायनि ना जानायनि ना? मावनाय दांनायनि।
आनाय मावनाय।
ए
बेरैनो फैलायाखै।
लागाय मोनदेर।
औ जोंना सासेया बेरायनो थांबायना।
सोरो?
हायथुवा।
ए बेराय
बिलोगोआ। औ
हम उम हो मालायसो मोजांलै बेनानो।
औ आंहासो गैया।
नोंहा गैया नोंहाबो थांदो।
र मालाबा थांगोन। फैसा बुथुमगोरनि।
रायलायनायाथ जोंना बेनिल खा जेब्लाबो रांनि।
मालदार नालाय, सेस दाना माबासो बुंबाय।
मालदारालाय माथो जाखो मालदारबो जाखायना जोंनियावलाय।
बरनि जानाय नङा नां?
जायो माहाजोन।
बेखौसो होननांगौमोन।
उम। माहाजोनबाबो जायो बेबो जायो। थावारा नांथारो दाना?
औ सा सा खोनाथारदों
औ औ मालायसो माला सोआ
सोआखै लाथ'दोंसो
लाथ'दोंसो
औ
मालायनिफ्रायसो
औ
जारलालि होद सालोथारबा नों मानसिया मालायनिफ्राय लाथ'ला लाथ'लि लाथ'ला लाथ लि एकदम बुरजा खालामथारनोसै आं मालायनिफ्राय लाथ'नानैब्लाबो सानलायलायाखै बे
औ गोबावानो जाथारबाय
जिबायावनो जोबदोंमोन
बिदियानो मोजां दे
थाब थाब सुबाथाय थाब थाब सुबबाथाय थाब थाब जो गोबाव गोबाव थानांगौ
आंनाबा नै दिनै सोबाय ओमफ्रायो जुलाइनि से अक्ट'आवनो जोबसिगोनलाय
मिनथितवाखै आंबो
जिब्रां जोब्रां सुबाथाय नै दाहालागि बिफां फांसे जालायसिगौमोन
मा फैगासिनो दं नोंनोलाय ओ खोनागासिनो दं आङो
माबा मा होनोमोनलाय फन हरदों
उम
ओंखायनो माबाफोर नांगौदां गोजौआवहाय माबा सेरेब लोंदोंना
ए थांनोहा थांनांसिगोन होनबालाय
आं थाङा आह हमा-हमबासो हमबासो लेंंहरगोन दा आंहा हमा
आंहा बुजाया आंहा रायजाया
मानो
हरगासिनोबाव आंहा नोंजों' रायज्लायबाय थागोन
राय जाबा
दंङब्रा दंङब्रा थ' मानो रायजालाबायनांगौ जाखो दाय मावा मा मावालाय
लिंहरनायाव थांयिया
बिसोर माला मोनजागोन होनदों ओंखामा
जोंना जाखांबाय
माला बानि
औ दहायनो जाखांदों
माथो जा जोंहाबो जानायखा
स्नि रिं उम स्नि रिंगानि जायो जोंहा गु रिंगासिम
एथ' थाब आं थाब जानाय नङा होमबालाय टाइमावसो जागोन आङो दा बायदि
जारलालै नोंना आलदा लै नोंना
उखै फिनो थाब थाब जाबा जोंहा थाब जाथाया न'आव मा मा ओंख्रि बि नोंसिना गोथाव गोथाव
जोंना ओंख्रिया ओरैबायदि आलु बाथोन थाबाय ओमफ्राय दालि जल थाबाय बेनो
फाजा गैया
खोनादों ना खोनायाखै हा
खोनादों
मा सोंदोंमोन फाजाथ' गैया गैनायालाय
होमबाबो गोथाव गोथाव नोंसिनि जानो होनोबा फुंलायगोन दा आङो सप्तासे दायो बानो।
उम फैना। जौलायबावगोनसो बे गोजौनो।
नङाबा माथो सौगासेयावनो।
उम उम ओमफ्राय फावदुर फावदुरल जाथोंसै। लोददो दो हामफुथि दामफुथ नि बायदि।
बिदिनो जागोन।
जारलासो ओइ नोंथां। आदा अनजय फन हरदोंमोनलै थांलाय थेरिसाव थांलाय सोर आदा अनजय फन हरदोंमोन दे रायलाय दे।
सोरनिबा मुंसे बुंबाय खोनाया दहाय आंनियाव फैदोंमोन कुइसनाव सो बिदि बुंदों नामा होननानै ओमफ्राय जा बुङाखैना ओमफ्राय बुङाख फै होबायब ओमफ्राय बुंदोंबाथ होनांगोन ना दा?
उम सोरनिबा मुं बुंदों नामा होननायाव मोनसे जेबो नङा होननानै बुंलै। बेयावलाय मानो गासिखौबोदि नोम गौ नङा गासैखौथ नंगौ नङा माबा जायोना जेराव नोंगौ बेखौ नङाबो बुङो ओमफ्राय बैयो गासै सानैनि समा बेसेबां होननानै सोंनायावहाय बेसेबां होयो?
स्निजि थामजि।
औ थामजि स्निजि बे खासो ना।
बेखौनो होदों।
जादों थिगानो बिदिनो मोजां।
उम फास्थ आग गोसोआव लाखानाय खिन्थाखादोंना।
होनबाथ नोंहा आंनाव हरनानै नोंना एरसिगोनलै माहाय
नैलुसो जागोन।
औ नैयानथ आंहाथ गैयाम मैयाबु गैया दिनैबो गैया। आंना आंना बानि फाय दावखो आखै दाबो।
आंना दासो नै।
दासो नै बेबो आंजों रायज्लायनायखायसो नै होननानै बुंदो नोङो नै मा ओ नैयाबो जाबावनाय नङा बोरिबाबा मोजां माबायाबा
नोंखौ नुहुरखादोंमोन ना आङो बैयाव हरनायाव नोंनाथ' सम दंखायो नालाय आंनाव हर होनखायो बेखायनो आं नोंनाव दायरेक्ट हरबाय लोगोजों राय्लायखांनानै
मोजाङानो माने नै दाख्लैनिफ्राय आङो सोनो हायाखै फैना आदारखौबो बेखायनो आदासम अ सोदो थाब दे हरबाय था दे औ हरो मोनो औ मोनो । नैदा नों हरलायबाय नालाय आं हरफिन सलायब्रा दा होमबानो बिदिजों जायो ।
होमबा नों नों खथाम जासिगोन आंनाव हरनाया होमबा आं खनै जागोन आं खनसे हरबावसै नोंनो
औ जायो । दिनै दिनै नों हरलायबाय नालाय दिनै नों हरलायबाय नालाय आं दायो हरसैलायब्रा आरो दायो हरसैलाय नालाय नोङो समनिहा हरदोलाय बा गाबोनफोर हरदोलाय बिब्दिब्रा बि मानो मोना जानांगौ
सासे मानसिजों खनबाल' मोनो नो ।
सोर होना?
बेयावनो खोन्थाखानायालाय
एखदम रायजलायनायफ्रानो उल्थां फाल्थांसो आंखौसो एखदम गोनो गोथो खालामजोबो नोंसोर मानसिफ्रा माबा दसेनो से से दानावनोलायनो सेजौ दाइनजि मिनिट रायजलायनांगौ आरो दसेनो से बोसोरावलायनो सेजौ दाइनजि मिनिट रायलायनांगौ गावनो होनदों बोसोरजों बोसोरजों नङना माने आं दाख्लै सोंहरनाया आं दाख्लै सोंहरनाया जुलाइसिमावसो सेजौ दाइनजि मिनिट रायज्लायनांगौनो जाग्लां नोंहासो एखदम मा मा माबा सानसेयावनोबो होनलायलायलाङो ।
सानसेयावनो साबाजों नामा सो होनहरदों आङो नों हाथरखियावबो मोनबा होनांगौ नालाय माबाजों राय्लायथारनांगौसो सान्दों
उ मोनबा नालाय साबाजों रायलायथार सानसेयाव आरोलाय नोंहालाय मानो साबाजोंल' रायलायनो मोनो जाखो नों खाथियाव दंमोनबा थेखायनाया फैगौमोनलां नोंखौ
उल्था फाल्था उल्थाब फालथा होनलाबो नालाय आंहाबो कनफिउस जालाय लांबाय एद सेस बुंफ्रांबायसो
बरिया साबायखर जोहोलावजो
गुरियाव फ्रांलायलांदों नोंहाबो बुंबाय नालाय बिदि जानायखौनो रायलायनाङा एखायनो थख' थख'खौसो रायलायनांगौ गैला दाना आहा थाइसे जान जासिगोन आङो थाइसे जान जासिगोन थौ बुंफ्रांबायना आखौ आंस खोनफदोंा खै आं खोनायाखैथ' खननै खननै ख ो नादों
बेलाय दासो खोनायासै माने नोङो गिदिराव होदोंमोन खोमा दां पलियाम माबाखौहाय साव
ओहो भलियाम थुग्रायानो गैया नि माथो
थो आंनि रायलायनायखौनो खोनाफैया आंलाय
मोनथिया आंना थुग्रायानो गनानैसो दंबावो स्टिफेनजोंसो थुयो आङो
गोदान लादोलै
गोबाव जाथारबाय जौसे लायोनोम बानाय हैयाखैहां
नोंहा एसे मालाय रांखौहाय बुरजा दोनथुमनो सानोब्रा ओंखायनो
गैया
दे जाबाय दे नोंनिफ्राय दानदो टाइमानो जाबायना
आरो होनबावबाय गावनो दानोजाद थयाखै होनै दंबावो ससे
दे ओम हो जिनैसिम खालामनो नाङा नङाबा थाहैजानाय नङा थाहै जानाय नों हरदों नालाय नोंसो दे दोनदो होननानै दानदो
औ दे दोनदो औ होनदो
बा